ना
औ आदा खोनादों।
अ माथो खालामदों मोन आगैया लाय?
अ ओरैनोसो जिरायना दं नै गरमाव बिराद गरम ना बेनिखायनो जिरायनानै दंगासिनो जेबोबो मावनो हायाखै।
अ
उम
अबाव दं न' सिङाव ना बाहेरायाव ओरैनो?
न' सिङावसो पेेन लानानै जिरायनानै दंगासिनो आदा।
ए आंबो बिदिनो नै दासो खामानि मावनानै फैखांबाय। आंबो फेनसेयावनो दङ आंबो।
बेसेबा गोबावनि उनावसो हरबाय नोङो दिनै माथो खबरमोन आदा?
खबराथ' जेबो गैया ओरैनो रायज्लायनो होननानै हरदोंमोन आरो आं माखासे माबा सोंथि सोंलाबायनो नोंनाव? खोनादों? खोनादों? खोनायाखै नामा हा? खोनादों?